नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलि ।
थ गोजौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय ।
औ नोंथाङा माबोरै दङ? दा
अ आं दंथयो ओरैनो नोंथां ।
औ । आं नोंथांजों औ बुंनाय नोंथां ।
फन हरनाय जाखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। औ ओ नोंथां आ आयदायानो जाबाय ना फिसिनायनि बागै आरोना नोंथां ।
औ औ ।
औ नोंथाङा मा मा नानि मुं मोनथिगौ आरो नाखौहाय माबोरैहाय फिनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
थां
औ बिदिब्ला फोरमायनानै होदो औ ।
थिनो सानदोंब्ला आं फोरमायनोसै । थो ना फिसिनाय होनोब्ला जोङो । गिबियावनो जोंनो नां औ जायो फख्रि संजायखौ । जों जायखौ जोंनि हायावनो ओ फुख्रि जावनानै लानाय जायो एबा बबेबा मोनसे बेबायदिनो जाम फै जानानै थानाय जायगायावबो जों फिसिनाय जायो । दा थिग बेबायदिनो जोंहा ओ फख्रि जावनायनि उनाव फाय जों बेवहाय ओ गोबां बिबांनि जोंहा नाथुर दङ नालाय । बेवहाय ओ जों मा रोखोमनि नाखौ हेंगारगोन बेबायदिनो जोङो जेरैहाय रौ मिरगा । जेरैहाय ग्रास काट । कमल काथ । ओ रुप चान्दा बि बेफोरबायदि गोबां बिबांनि ना दङ होमबा नों नोंनां नोंथां दा थिग बेबादिनो जोङो ओ हाथाइनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय बे नाखौ जोङो ओ लाबोनाय जायो बा बिहरनाय जायो आरो
औ नोंथां नाखौहाय जोङो गोरलैयावनो लाबोनाय जायो आरो ना गोरलै गोरलैयावनो।
जायो जेरैहाय जेब्ला नाया जों होनाय आदारखौ जानो हानाय जायो। बेखिनि समाव जों लाबोनाय जायो बेखौ। जाहाथे जों बेखौ आदार होनानै फेदेरनो थाखाय जों बेखौ आदार जानो हा हानाय महराव लाबनाय जायो आरो दा बेखौ खौ जोङो लाबानै जोंनि फख्रियाव हेंगारना होनाय जायो ओमफ्राय बेयाव जों बेबायदिनो आदार होनाय जायो। दा थिग बेबायदिनो जोङो नाखौ फख्रियाव हेंगारखांनायनि उनाव जोंहाथ' खामानिया बेनो नङा होमबा। आदार होनाय ओ बेनिफ्राय जोंहा फुख्रियाव बायदिसिना ओ हाग्राबो रज'यो बायदिसिना जाबोरबो जायो बेखौबो नायनांगौ जायो।
औ बेखौहाय जोङो साफा खालामना होबाय थानांगौ हाग्राफोरखौहाय।
फा खालामना नांगौ जायो। आरो जोंहा मोनसे ना दङ जाय जों ग्रास काट होननानै बुङो। बे ग्रास काटाबबो ओ जोंनि खिसु हाग्राखौ माने बेयो जायो आरो ग्रास काटानो। थिग बेबादिनो जों बेनो जोंनि गोथां थालिर बिलाइ बेखौबो जों हाननानै होनाय जायो। बे ग्रास काटनानो बेनिफ्रायथ' जोंहा
थालिर औ थालिर बिलाइखौबो जानाय जायो नामा नों
औ औ औ। माने बे गासैनायानो जानाय जाया। बेखौ माने जोंहा ग्रास काट होनना बुङो। बेखौ जोङो मिथिगौ। बे ग्रास काटनो बे थालिर बिलाइखौ होनाय जायो आरो। हाननानै बेखौ होनाय जायो आरो दा गुबुन नानि थाखाय जोंहा जेरै न'आवनो मोन नाय जिथु बेसरनि साबा जों बिसुर साबा होनना बुंब्ला नोंथाङा मिथि-
औ मिथिगौ बेखौ बेसरनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ औ बे बेसर साबाखौ जों होनाय जायो बस्थायाव सोनानै बेखौ फुख्रियाव गारनानै दोनोब्ला बेयो माने गावनो गाव रुइनानै बेखौ नाया जायो आरो बायनाय आदार दोङो बायनाय आदारखौबो होनाय जायो आरो सरासनस्रायै जों खायसे खायसेखौ जों नुनो मोनो जे फख्रियाव मोसौनि गोबोरखिखौबो जों होनाय नुयो आरो फख्रियाव बे गोबोरखिखौबो नाया- जानानै देरो बेखायनो जों गोबोर- खौबो होनाय जायो। दा बेथ' फुख्रियाव फिसिनाय ना जाबाय नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय आं नोंथांनाव सोंनो सानदों जे नोंथांनि जायगाफोराव जे फुख्रिआव फिसिनायनि अनगायै ओरैनो सरासनस्रायै गुरनानै मोननाय नाफोर मोननाय जायोना जाया बेखौ नोंथांनाव मिथिनो लुगैदों माने
औ जोंनिखिथ' मोननाय जायो नोंथां खाथियावनो दैसा दङ आरो नोंथां बेयावहाय ना मोनो।
अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे बेयाव नोंथांनाव मा मा रोखोमनि ना मोननाय जायो ओरैनो जों फख्रियाव होयै ना जायखौ जों बाहेरनि ना हिसाबै मोनथिना मोनो।
औ बेयावहाय बोथिया ना नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ औ मोन
औ बेखौ बेखौ मोननाय जायो आरो बोथिया ना आरो नाथुर ना आरो बे फिसा फिसा फिथिख्रि ना, आरो सें ना, गोरि ना बेफोरखौ मोननाय जायो आरो। आरो खांख्राइ, साम' बेफोरखौबो मोननाय जायो।
औ
औ नोंथांनि जायगायाव बिदि मोनो ना?
औ मोनो नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो दैमा आरो दुब्लि जों जेरै दैज्लां बोथोर जाबाय नङा होमब्ला? बे दैलां बोथोराव जोंना दुब्लियाव माने जायखौ जोङो सेन खखा होनना बुङो। औवाजों हेबनाय बै सेन खखाजों माने दुब्लियाव जोङो सायोब्लाबो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै फिथिख्रि, बैथिया, ना मावा आरो सें, गोरि बेफोरबायदियानो नाङो। दा आरो जों दैमायाव होनना बुङोबा दैमायावथ' जों ओरै सरासनस्रायै बेबायदिनो गोबां ना मोनखानाय जायो जेरैहाय जोंहा बामि आरो थुरिना ओमफ्राय बेबायदिनो ना खांख्राइ बायदिखौबो जों दैमायाव मोनो आरो दैमायाव जों ना हमनाय होनना बुङोब्ला सरासनस्रायै जोंहा गुरनानै मोनो जेरैहाय जों जेखाइ आरो सान्देंखा बेफोरबायदिजों आरो बेयाव जोंहा मोनसे दङ जायखौ जों हाथायनिफ्राय बायना मोनो आस्रा जे होनना बुङो। बै आस्राजे जों औ जों बे आस्रा जेजोंबो नाखौ दैमायाव सारनानै मोननाय जायो आरो। आस्रा जेनि ना होनना बुङोबा जोंहा जेरैहाय ना गोलाव होनना बुङो नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ ना गोलाव जायखौ गुफुर गुफुर ना बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा आस्रा जेयाव दैमायाव सारोब्ला जों मिथिंजाया आरोहाय फुख्रिनि नाखौबो खायसे नाखौ मोननाय जायो आरो बेयावहाय जेरै
मोननाय जायो जोङो बेनिफ्राय बेवहाय बारलिनाबो जों मोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो ओ पाका राङा बायदि गोबां बा फख्रियाव गोथाव होनाय नाखौ जों बेयाव जियाव मोननाय जायो आरो बेबायदि नाखौबो बेनिफ्राय ओरैनो गुरोब्ला थ जोंहा सामु मोनो खांख्राइ मोनफायो ओ बेनिफ्राय बेबायदिनो गोरि सें नाथुर बेबायदिखौ मोनो आरोना मालाबाफोर बेबायदि नाफोर गुरफेरदोंमोन नामा
आंङो ओहो गुरफेराखै नोंथां
औ औ
औ आरो नोंथांङा सामु जानानैहाय मोजां मोनो ना
औ औ साम खौथ जोंनि बे जागायाव मोनो ओनसो लाव मोनो नालाय
औ मा मा सामुफोर थायो मुंफोरखौ नों मोनथिगौ नामा
औ मिथिगो नोंथां सामु होनना बुंङोबा जोंहा जेरै सामु गुसुं आरो सामु गोलाव बेनिफ्राय जोंहा सामु लादायबो दङ ओ जाय थुमफ्रुद थुम्फु बेयो सामु लादाया बेखौबो जों जायो बेनिफ्राय ओ नोंथाङाबोथ सामुखौ जायै जानांगौ नोङा होमबा
औ जायो नोंथां
फोरमायनो हागोन नामा बे सामखौ जों मा मा मैगंजों जाना जानाय जायो
औ बे सामुखौहाय जोंङो बांसिनानो ओ ओ सबायजों जानानैहाय मोजांसिन मोनो
औ औ
आरो दालि दालिफोरजोंबो जायो खारै खारै जायो संनानै औ आरो थास थास बे बेदरफोरजों हायबो जानो मोजां जायो आरो
ओ नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा जे बे सबाय ओंख्रिजों सामुखो माबायदि संनाय जायो
अ आंङो हानाय नङा नोंथां नों नोंथांङानो एसे फोरमायना होदो हागोनबा
औ औ औ
आंङो संफेराखै बिनिखाय आं हानाय नों थां
औ जागोन नोंथां आङो बिदिब्ला फोरमायनोसै नोंथांनो साम'खौ ओ ओरैनो जों थ संफेरा थेवबो जों जेरै न'आव नुयो थिग बेबायदिनो जोंहा जेरै सबायजों संनो गोनांब्ला जों सिगाङावनो सबायखौ एव फ्राम ग्रोना लानाय जायो दा थिक बेबायदिनो बेखौ ओ जों मोनसे आइजेंङाव बेखौ हुख्रेमना लानाय जायो सबायखौ हुख्रेमनायनि उनावहाय ओ बेखौ जे औ
दैयाव
खौ ओ जों साम'खौ सिग सिगाङावनो ओ दैयाव सोमग्रा दोननायनि उनावहाय बोखांनानै बेखौ साम गोलाव जायो ब्ला बेखौ बेनि लान्जायखौ जों दानस'यो आरो
औ आरो बिनि दाखोनखौहाय गारनाय जायो
औ औ औ बेनि औ बेखौ दाखोनखौ गारनाय जायो जाहाथे जोङो बे खौ ओ सोबनानै सो जायो जायो नालाय बेखौ जाहाथे सोबना जानो जों सुबिदा मोनो बेनि थाखाय बे दाखोनखौ गारनानै बेनि गोलावबा ससे हास'नानै बेखौ एवफ्रामनानै आरो बे
औ
खौबो एवफानानै बेखौ बेबादिनो दै होनानै जोंहा गोबौ फोमोननानै बेखौनो माने जोंहा सबायजों साम' ओंख्रि महरै बे जायो बेखिनियानो आरो नोंथां दा नोंथां ओ समाथ' जोंनिया जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आसा खालामो आङो नोंथां जोंहाय बेबायदिनो सावरायफिननो मोनगोनखो। आरो नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनानै गोजोननाय मोन बाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां लाखिथ'नोसै औ दे।